हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों बुंलाय नोंथां
ओ नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे ओ जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानो दोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंथ' गोबां ओ सानफ्रोमबो ओंख्रि सं ओंखाम संनानै जायो जेरैहाय जोङो सानफ्रामबो जानाय ओंख्रि होनब्लाथ' जोङो सानफ्रामबो दालि ओंख्रिखौनो जानाय जायो जेरै दालि आलु बिदिनो औ ओ दा नोंथां जोङो बर'फोरा बांसिन मा ओंख्रिखौ जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओ जेनेब्ला ओ जोंनिया बर'फोराहाय मा मैगं जायो? होनोब्ला जोंनिया अनला जायो अनला अनला खारैखौ जायो आरो ना जोबोरैनो। जेनेबा बेबायदिनो जोंनिया ओ ना खांख्राइ हमनानैबो ओ जायो आरो बेबायदिनो जोंनिया खारदै खारैबो ओ माने मिथिंगायाव मोननाय खाथिंनानै मोननाय मेगं फोरखौबो ओ बिदिनो खारदै खारै बानायनानै जायो आरोना। बेबायदिनो जोंनिया साम'खौबो ओ बुथुमनानै जेनेबा सबायजों साम'जों जायो आरोना।। बेबायदिनो ओ बेल' नङा बर'फोरा मा मा जायो होनोब्लाथ' जोंनिया ओ मिथिंगायावनो मोननानै मोननाय ओ गोबां मैगं दोङो बेफोरखौनो बुथुमनानै जायो जेरैहाय जोंनि दिंखिया। सिंग्रि मिखि ओ आरो बेबायदिनो जोंनिया गुथा गुथ्रा ओ ओ थुनथुनि आरो मानिमुनि बाद्रिलेवा ओ नेरसोन बिलाइ आरो बायदि बायदि गोथां मैगं दंबोयो ओ बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा बिब आगोलनिफ्रायनो जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय ओ आरो बिदिनो गाव बा गा गावनो न'आव आबाद मावनानै बिदि जाबोगासिनो आरोना। औ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंना जे बे बर'फोरनि ओंख्रि होनबा अनलाजों दाउ अमा मेवाइ आरो सबाइजों साम' नार जिजों अमा बिदिनो ओ नाफाम बाथोन बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दं जोङो खारै ओंख्रि जायो ओ ओ बिदिनो दा
अनलाजों दाउखौहाय बोरैहाय सङो होनना बुङोब्ला
औ।
जोङो अनला संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगोन जायखौ जोङो माइरंनिफ्राय मोननाय जायो माइरंखौ जोङो दसे सम सोमना दोननानै जोङो बेखौ सुखांना दोननांगौ। गौ ओ दैखौ गसरनो होनो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ देना ला यो थबसि एबा उलारफोराव आरो आथिखालावथ' ग्रेण्डार मेसिन ओंखारबाय बिदिनो खायफा खायफा ग्रेण्डार मेसिनफोराव उननानै लायो बिनि उनावहाय जोङो
दाउ बेदरजों संबोला जोङो दाउ बेदरखौहाय मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोबाय आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो औवा मेवा होबोलाथाय जोङो औवा मेवाइखौ दानना लाबोबाय दानना लाबोनानै जोङो मोजाङै मिजि मिजि फिसा फिसा हानानै जोङो ओ सुनानै साफ साफा सुनानै जोङो खारै होनानै जोङो मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनांगौ आरो। बेनि उनावहाय ओ जि जि मस्ला मस्लि दं जोङो बेफोरखौ ओ होनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो ओ सामब्राम गुफुर जाब्रां बिदिनो गोबां बायदि बायदि मस्लाफोर दं। जाय जि गोसो होयो हो औ बेनि उनावहाय जोङो दै होनानै खारै होनाय खारै होनाय जायो आरो जेसे जे नांगौखिनिखौ बेनि उनावहाय ओ दाउ बेदर एवफ्रामना दोननायखौ जोङो गारसनना होबाय बेनि उनावहाय जोङो जि खखाना लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होबाय आरो खायफा खायफा बिदिनो दैजोंबो गलायनानै होनाय जायो आरो ओ जाहाथे बे अन गुन्दैया सिथाबनानै गथा जाया बेनि थाखाय
औ।
बिनि उनावहाय जोङो संख्र्रि बिदि खारै नायनानै जोङो ओ ओ जि नांबा नाथाय जोङो बेगाव खांनो हानाय जायो आरो बारा दैलाव लबो खालामा जोंना अनला ओंख्रिया गथा जाखायो नालाय बिदिनो अनला ओंख्रि संनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
नोंथाङा दा सबाइखौ माबोरैहाय संनाय जायो एसे बुंनो हागोन न नोंथां
औ औ हागा मोनथां औ जेनेबा जोंनिया सब म बायदिाय सो होनोब्ला जोंनि बर'फोरा गोबाङैनो स सो ज दिनै जेनेबब्ला जोंनिया सबबाय संनो थाखाय सबाइ गोथांखौ हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै एबा गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै जेनेबा दैयाव एसे सोमग्रोना लानांगौ आरो ना आ गुरै ज थाखाय बे दैयाव सोमना दोननाय सबबायखौ जेनेबा जों संनो थाखाय सारायाव मा होनो सबाइखौ जेनेबा होनानै ओमफ्राय दैखौबो होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौनो होनांगौ आरोोना औ बेबायदिनो जेनेबा बिदिनो नों नांनाय बायदि नांनायसेबां खारैखौ होनांगौ आरो ना बेबायदिनो जेनेबा नों फानलु संख्रि होयो ना मा होयो जेनेबा होजायो बिदिनो जेनेबा सबाय मैगङा जायो आरो ना औ ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा सबायदों सामुजोंबो सबायखौ संग्रोना लानानै सामुखो ओ जेनेबा नानै बा खननानै दैमानिफाय लाबनानै बेखौ जनेबा जोङो मोजाङै सोमना दोननानै एबा ओ मोजाङै सुनानै बेखौ जोङो ओ बेनि गालखाबखौ फुवाथिंनि गालखाबखौ बोखारनानै आरो खिबुथिंनि दाननानै जोङो साफा सुनानै बेखौ जों एवफ्रामना लाग्रोन खौ जोङो सबबाय ग्लब ग्लब गोदौनायाव सारफ्रावना होजायो आरो ना। बिदिनो जोंनिया सबायाइजों साम'जों जायो आरोना।
औ।
औ।
औ।
नोंथाङा मा मा मैगं गोथांखौ जानानै मोजां मोनो ओरैनो नोंथां
औ औ। गोथां मैगं होनोब्लाथ' जेनेबा दिंखियाखौ आङो जाना जोबोर मोजां मोनो आर ना ओ बिदिनो जोंनिया ओ मान आरो ना ओ बेफोरखौ थारमाने जोंनिया ओ जेनेबा आलुफोरजोंबो होनानै एवलना जानो हायो आरो ना। होमबाने गोथाव मोनजायो बेखौ जेनेबा थावजों एवना जासिनबा मोजां जों मोनजायो आरोना बेबायदिनो ओ बे मिथिंगायाव मोननाय नङा जेनेबा आजिखालिथ बर'फोरा हाथाय बाजारनिफ्राय अ बेगर लाबो नानै ओम बेबादिनो जेनोबा नलावनो आबाद मावनानै जोबोर गोथां मैगं जेनेबा पथलानो जा भिन्दि जा लेस्रा जा जोगोनार जा बायदि बेबायदि मैगं जेनेबा न'आवनो गायनानै ओ बा न'आवनो बानायनानै नि दानिया आदार बुथुमना लानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरोना औ
अ बिदिनो अ जोंहाथ' गोबां मैगं थाइगं ओंख्रिफोर संनानै जायो जेरै जोंना बर'फोरना खारै ओंख्रि होननानै जों मिथिनाय जायो नोंथाङा अ बे खारैखौ माबोरैहाय बानायो एसे बुंनो हागोन नोंथां
औ औ नोंथां जेनेबा जोंनिया खारैखौ मा बायदिहाय बानायो होनब्ला जेबा अ जों बर'फोरा जेनेबा थालि थालिबिफां बिफां थालिर बिफां जाय थायो बेखौ थालिर बिफांखौ जेनेबा जों दानग्रोना लाग्रोनांगौ आरो ना थालिर बिफांल' नङा थालिर बिफां बिफांनि मादा जाय सिङाव थायो बे मादाखौबो जोङो जेनेबा फिसा फिसा दानखुन्थिना नै आरो बे थालिर बिफांखौबो जोङो ओम सायग्रोना माने अ दाननानै फिसा फिसा दाननानै जों बेखौ सान्दुङाव फोरानग्रोनांगौ आरो ना बेखौ फोराननानै सान्दुङाव मोजाङै जेबोब्ला रानो बेखौ जोङो मोनसे जायगायाव थुबुरै बुथुमनानै दोननानै बेखौस सावना होनांगौ आरो ना बेखौ सावनायजों जेनेब्ला बेयो हांगार जायोना बे हांगार खौ जेनेबा जों दैजों सरनांगौ औ बेयावनो बेयो माने गोबाब जानानै खारो आरोना बेखौनो जों खारै महरै बाहायनाय जायो आरोना बेबायदिनो थालिर फस्लानिल' खारै नङा जेनेबा जों बेसर साख्लि आरो बायदि साख्लिनिबो जोङो खारै खौ अ दिहोननो हायो आरोना बेबायदिनो अ खारैखौ जोङो जेनेबा सौदा जा जों जेनैबा दकानफोरावबो बायना मोनो ना बे खारै आरो जोङो जों गाव बानायना लानाय खारै जों जोबोद फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरोना जोंनि गाव बानायनाय खारिया बांसिन मोजांसिन जायो आरोना आरो बेबायदिनो दखान गलायाव मोननाय खारैया जेनेबा जोंनि उदै गाज्रि खालामो आरोना हानि हानि खालामनो हायो सुबुंखौ
औ नंगौ अ नोंथाङाबो माबाफोर सनो सानोबा नोंथां सोंजागोन नोंथां
औ अ जेनेबा नोंथाङाबो लाथा जेबा लाथा खौ जाय जों बेखौ बुङो ना बिदि लाथा एमफौ होननानै खौ माबायदिहाय मोनो माबायदिहाय फिसियो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन थारैनो अ जोङो लाथाय एम्फौ फिसि माबोरैहाय फिसियो थाय जोङो बेखौ गुबुननिफ्राय जोङो बायनानै लाबोयो एमफौखौ बिदैखौ अ जोङो न'आवबो जोलै दोननो हायो औ बिदिनो जोङो बिदैखौ जोङो खाखोरफोराव जोङो बोनथुमना दोननाय जायो जा आ बियो ओंखारजासिम बेयो जेब्ला लासै लासै ओंखारबोगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ अ इन्दि बिलइ गोरलै गोरलैखौ जोङो खानानै होनाय जायो आरो बिदिनो जेब्ला बियो देरहोलांबाय थागोन अब्ला जोङो बिलाइफोरखौबो एसे रानाय रानायफोरखौ होलांबाय थायो आरो बिदिनो अ बिसोरो जेब्ला अ गोदोर बिलाइफोरखौ जानो हानाय जागोन अब्ला जों बिसोरखौ दान्दा खानानै जोङो दोननाय जायो आरो बिद बिदिनो बिलाइफोरखौबो जोङो मुथा खानानै होनाय जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो अ बिसोरो जेब्ला मोनहोलांगोन अजा फैलांगोन अ अब्ला जोङो बिसोर
आ बिदिनो नारेखल बिलाइ गोरान एबा ओ औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाय गोरान बिदिनो जिकुनु मोनसे गोरान बिलाइफोराव जोङो दोननाय जायो आरो बिदि बिदिनो बिसोरो फिथोब थोबो बेयावनो औ बे फिथोबखौनो जोङो जिरनानै एम्फौ लाथा मोननाय जायो आरो बिसोरखौ जोङो जोलै दोनना सिखिरि बानायनानै‌ ओ बिदैबो दैहोनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो एम्फौ लाथाख खौ मा मा जों जाजायो होनबो होनोब्लाथाय ओ गोबां ओ मेगं थाइगं दोंनो जोङो जाजायो जेरै जोङो फ्रायबो फ्राय गोजा ओरैनोबो एवनानै जाजायो आलुफोरजोंबो जाजायो आरो मैथाजोंबो जाजायो आरो अनलाजोंबो जाजायो जाजायो बिदिनो गोबां मेगं थाइगंजों जोङो लगायनानै जाजायो आरो नोंथां आरो बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ जानाय एम
जानाय खायद' आर ना उम औ बेबायदिनो नोंथां औ
उमफ्राय ओ आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव बिदिनो फिन खनसे सावरायबावनो मोनगोन होननानै
औ औ नोंथांजोंबो रायज्लायनो मोननानै ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ दे